जों थांखोननानै
खोनादों औ नोंथां
उम
माथो खालामदों नोंथां
दं ओरैनो हराव
औ अ जिरायना
उम
नोंथाङा
दिनै बेरायनायनि सायाव रायज्लायनोसै आं नोंथां
गौ दैयो ओं
औ नोंथाङा ओरैनो थानायावहा मा माहा माहा बेरायनो लुबैयो माहा मा खालामनानै मानि थाखायाय मा माबायदिहै हारसिंहै कारफोराव नो बाइकआव नो ट्रेनाव ना एर'प्लेनाव ना सिपआव ना बबे बाइक जोंना माहा थाङो माहा बेरायनो लुबैनो थाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
आंनिफ्रायबा आं बेलेग बेलेग बुंसै जुदि बाइकआव थाङनोबा सल' ट्रिप जेनेबा बाइक हारसिङै सालायनानै फ्रेस एयार फिल खालामनो हायो आरो जेनेबा बाइकआव थांबा बिखो मोजां मोनो आङो बाइकजों आरामसे अक्सिजेन मोनगोन आरयानो फ्रेस फिल जागोन बिउटिफुल सिनारिफोर नुगोन
औ
गारदोबा दंदाय जेनेबा एकदम गोजानाव थाङ एकदम गोजानाव थांनोब एकदम आरामसे जना थाङो बिउटिफुल
औ
जुस नु लादो सिनारिसफोर नुनाय आरो
औ
बिदिनो गित दामसिगोन
उम
थाफोरखौ इन्जय खालामलांनो गारोबा बि आरो ओमफ्राय
औ
फ्लायजा फ्लायदाफोरा ओ ओ मा मा बे टाइम बारनि भिउसखौ नायनो मोजां मोनो एकदम गोजोननाय हायो आरो नुनानै ओमफ्राय आरो जुदि माबा सिव सिबदोबा सिबदोबा बिदिनो अशन फोरनि भिउस नायनो बाहेराव ल्फिनसफोरबो बारोना आरो बिदिनो फोरबो बारो इदिनो नायनो मोजां मोनो आरो बे आ बे आंनि ओमफ्राय आरो ओमफ्राय नोंथाङालाय मा सानो नोंथांनिफ्रायलाय
औ आंबो नोंथां बाइकजोंनो आंबो आराम मोनो बेरायनो मानोना होमबा बहु बहुद जेनेबा जोङो बेलेग स्टेटफोराव बेरायहैबा बेबायदिनो जोङो माने पिस मोनो आरो दो हाजोफोरखौ नुनानै जोङो गोसोआव हाब गोजोननाय मोनो आरो जोङो आ दम गोजोननाय मोनो जोङो आरो बेलेग बिसोरनि जोंनि बड' कालचार माबा थांबा गार' कालसार बेफोरखौ नुनानै जोंहा ट्रेडिसनेलफोरखौ नुनानै जोङो गोजोननाय मोनो आरो बिदि अ बेबायदि बिसोरनिया बेबायदि बिसोरनिया होननानै जोङो बिदि माबा रायज्लायनो लुबैयो आरो जोङो। ओमफ्राय आरो जोंहा बेजोंनो बेरायनायफोरजोंबो आरो जोंहा जोंहा मा होनो नलेजफोराबो गियान जागोन जोंहा। ग्रिस जागोन जोंहा जोङो माइन्डफोराबो फ्रेस जागोन जोंहा बेबायदि बेरायबोला बेखायनो जोङो बेरायनांगौ आरो जोङो
उम उम जानांगौ जेब्ला
नोंथांङा अबे-अबेयाव बबे बबे स्टेटफोराव थांफेरखो नों नोंथांङा?
बा थां थांनाय जायाखै थांनायालाय थांथ'नाय जायाखै।
ओम
औ औ थांदों अरुणल-अरुनाचल प्रदेश थांबाय।
ओम हाजोफोर औ आंबो थांबाय।
नोंथाङालाय मा
आङो मेघालया थांबाय अरुनाचल थांबाय बिदिनो बहुद
ओम
हाजोफोरखौ नुनानै गोजोननाय फैखायो आंहा मायनआनो एखदम फ्रेस। मोनखांलायो आङो।
आरो नोंथाङालाय? हाम हारसिं थांदोंना ना सोरजोंबा सिख्लाफोरजों थांदों?
आंथ' फेमिलि ट्रिपसोमोन आंनियाथ'।
अ फेमेलिजोंसो ने।
फिन बेरायनाय पाहाराव बिउटिफुल सिनारिसफोर नायबाय। बिदिनो बेरायनो हैैबाय आरो अरुनाचलाव बिदिनो बेलेग बेलेग जायगायावबो।
ओ
हारसिंना ना लोगोफोरजों
ओ होद आं लोगोफोरजोंसो आराम मोनोलै हारसिंबा आराम मोनथारा। इखदम मोजां इनजय खालामनो। इनतारेस्ट मोनो लोगोफोरजों बेरायनो इनतारेस्ट मोनो ‌।
उम
बेबो बाइकजोंसो एकदम ज'-ज'नो। औ बाइकजोंसो बेरायनो आराम मोनो आं ‌आरदों गासिबो ज', ज' थांनो आदो लारि लारिहै जि मोजां नाङो। बेबायदिहाय फान खालामनो रिलेक्स खालामनो मोजां मोनो एकदम प्लेस निउ, निउ प्लेस नायनो निउ निउ जागा नायनो जों मोजां मोनो ‌हिस्ट्रि जग्राफिफोर फरायनो जों आराम मोनो बेबायदिनो जोङो नायनानै मिट खालामनो हायो जोंङो लोगो हमलायनो हायो बेलेग पिपोल्सफोरजों बेलेग सुबुंफोरजों। जोङो बिसोरनि
उम।
ओ टेस्ट खालामना हायो। नोंथांङा मिथिगौ ना? अरुनाचल प्रदेशआवहा बिसोरनि फ्रेभेट सबजिया मा मैगंना मा? मिथियो ना?
इसे फेभ्रेटखौथ' मिथिथ'ला।
औ। बिथांमोननि फेभ्रेट मैगङआनो जाबाय मेवा मैगं, बिसोरनिया ओरैबायदि गोथाव मोनोना, सिख्ला सिख्लाफोरा ओरैबायदि गोथाव मोनो। एकदम
जानो हायाबा आंनो हर होनलायलायबावोसो बिथांमोननिया। ओरैबायदि। औव। नोंथाङा बेरायनायावहााय बेफोरफोरखौ सोङासै नामा?
आंथ' सोङासैलै आंङो ओरैनो ओरैनो बेरायबाइल'सो।
औ।
नेक्सताइम रसे
नोंथां।
कारजों बेरायनो मोजां मोन ना? ना बाइकजोंनो मोजां मोनसिैनो?
आंङो बाइकजोंनो मोजां मोनो लोगोफोरजों थांङोबा। ओमफ्रायो सिख्लाजों थांङोबा कारजों थांनो इनट्रेस्ट मोनो आराम मोनो। ओमफ्राय आरो बेलेग
ओ
थांनोबोला ट्रेनफोरजों थांङो। एर'प्लेनफोरजों आराम मोनो। बेलेग कानन्ट्रिफोराव थांनोबालाय सिशपसफोरजों थांसिगोन। आराम मोनो आरो आं।
उम।
आंङो गोलाव-गोलाव जारनि खालामनो आराम मोनसोयो। नोंथांङालाय एडभेनजारफोरनि माबा एडभेन्सारफोर खालामनो गोसो दोङ ना गैया?
दं दं लाइफआव एडभन्सारा थाथारनांगौ।
औ।
मा होमबा नोंथां लाइफआव एदभेन्सार
औ नोंथां नंगौ। औ।
माबा ओरैनो
जों नों आंबो बहुद औ नंगौ एडभेन्सार खालामनो आंबो बहुत आराम मोनो बिदिनो जेरै गाखोनो आराम मोनो जोङो आङो ट्रेकिं खालामनो आराम मोनसै आङो। बै रिभार रेफटिं ना मा बिदिबो आराम मोनो। आरो केम्पिंफोरबो खालामनो मोनो आं।
बेबायदिनो आङो आरो बिराद बेस्ट आंनिया स्कुबा दाइभिं खालामनो आराम मोनसै आङो
बा उम
नोंथाङालाय मा मा आराम मोनो
आंबो मोनहैथिनो जाबाय पानजं जाम्पिं थाबाय स्काइ दडाइभिं थाबाय रिभार राफटिं थाबाय रक क्लाइमबिं थाबाय बिदिनो आरो गुबुन गुबुन बेलग बेलेग बेलेग दंसयो
औ
उम
नोंथाङा जानाय लोंनायावहा हाबदान फिजिकेलि मेन्टेलि मा सानो जानाय लोंनायनि बारै
बेखौनो आंखौनो बुंनो सानो जे जुदि जोंनि जानाय लोंनाया मोजां जाया बिदि जोंनि देहायाबो दुरबल जागोन बिदिनो हामा जालांगोन आरो बिदि साननाय हनायाबो बिदिनो बिराद स्ट्रेस जालाङो बायदि बायदि सानलांबाय थायो माने पजिटिभ साननो हाया हाया आरो जों जायाबा आरो बिदिनो उन्दुनायथिंबो हामा जालांगोन गोबां गोबां दक दम फेस खालामनांगौ गोनां जागोन आरो जोङो जुदि जानाय लोंनाया मोजां जायाबा नोंथाङालाय मा सानो
औ औ जोंहा बडिफोराबो फिट थानाय नङा बेनि थाखाय
ओ जोंहा उदैफोरा गेस जागोन जोङो गेस जानानै जोङो दुरबल जागोन लोमजागोन जोङो आरो जोङो गावनि गोसोखौ खौनो मोजां मोननाय नङा गोजोननाय मोननाय नङा आरो जोङो गोलाव जोरनाय नङाना बेनि थाखायनो बिनि थाखायनो जोंहा हेल्थआ इम्परटेन्टथारनाा जोंनि थाखाय
औ इमपर्टेन्ट औ
बेनि थाखायनो आङो रेगुलारबो एक्सारसाइस खालामो नोंथां एदिम
औ मोजां दाय
उन्दुनाय मानायफोरखौबो आङो एकदम टाइमनि खालामो उन्दुनाय मानायफोरखौ आरो दैफोरखौबो तिनि लिटार लोंखायो आङो
उम
आरो आंथ' स्मकिं एलकहलफोर जेबो लाखाया
बेफोरो एकदम गाज्रिथार
औ
जेनि थाखाय
बहुत गाज्रि बेफोरो नोंसांजों बहुद रायजलायना आं बिराद आराम मोनबायलै गोजोनबाय आं बहुद बहुद गोजोनबाय नोंथाङा आंनि थाखाय बहुद सेयार खालामबाय
औ
दे नोंथां होमबालाय दोनथ'नोसै दे
दे होमबालाय नोंथां दे औ
औ दे औ
उम-'